औ खोनादों आ नोंथां औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों बै इन्टारनेटनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जागोन
औ अब्ला आं जागायदिनि नोंथां औ जों इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मानसियानो मिथिखागौ दिनैनि जुगाव नङा होमबानो नों इन्टारनेटआ जोंनि मोनसे एंगार हायै जोंनि बे माने आथिखालाव हाथियार बबायसा आरो साफ्रोमनिबो थाखाय गोनांथि मानोना जोङो सोरांब्लानो जोङो मबाइलखौ जोङो आखाइयाव लानानै जोङो बेखौ जोङो गोबां समाव बाहायो नङ होमबा जे इन्टारनेटनि थ्रुय जों जों गोबां मुलुगखौनो जोङो दिनै आाइ आखाइ मुथियाव जोङो लानो हायो जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजों नोङो गुगोल मेप नायनो हागोन नोङो टुइटार फेसबुक बिदिनो इउटुब चेनेल इन्सटाग्राम बेफोरखौ नोङो जों इन्टारनेटनि थ्रुयैजों जोङो मोननो हायो आरो बेफोरो मोनफा मोनफा सफ्टवेर एप्स जायखौ नोङो खुलिनानै लगिन खालामबानो नोङो प्रिथिबिनि गोबां बाथ्राखौ नोङो बिनि गेजेरजों जों मोननो हायो आरो माने इन्टारनेट गैयाब्ला जोङो माने जों मानसिया आथिखालाव जोङो सोलिनोनो गोब्राब आरो गोदोथ' जोङो इन्टारनेट होननानै बुंङोब्ला जोङो गोबाङानो जेबो मिथियामोन नङा होमबा जोंनि गासै फन रायज्लायनायाबो जोङो लेन्डलाइनजोंसो जायोमोन जायखौ जोङो पिसिअ होननानै बुङोमोन नङा होमबा गोदो जोङो बेयो जोंनि जिबा बोसोर सोरनि सिगाङावहाय जोङो बेफोरखौ जोङो लाइन फाथिलायनानै जोङो फन रायज्लायनायखौ जों गोबां होंगो दोंगो नुयोम नङा होमबा जोङो लाइन पार्टि पार्टि जोङो फन रायज्लायनो गोनां जायोमोन बिनि रायलायखांनायनिाव आं बिनि रायलायखांनायनि उाव बि एखम बानायनायखौ जों नङ होनोमबा
औ
जोङो सासे मानसिजों जोङो फन राय्लायनोब्ला जोङो गोबां थाइसे से मिनिटआव जोङो थाइसे फैसा सोनानै रायजलायनाय बेफोरखौबो जों मोनबोदों आरो नङा हबा नोंथां ना आथिालाव जों जौगानायनि गेजेरजों जोंनि मुलुगाव गोबां मानसिया दिनै जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों दिनै मबाइल जों जो दिनै रायज्लायनो हायो दिनै नोंथांजों आं नङाब्लाबो नोंथांनिखौबो आं दिनै नोंथांजों नोंथांनि गोसोनि खोथाखौ रायज्लाय होनोनो ह आरो बेफोर गासैबो इन्टारनेटनि नाजानायजों आरो माने इन्टारनेटनि बेयो खामानिनि थाखाय ज जोङो राय्लायनो हादों आरो इन्टारनेटजों जों गोबां दिनै गोबां खामानिखौबो जों मावनो हायो जेरै जोङो बेनिफ्राय थानानै जों गोबां थाब मोनसे जायगायाव जोङो दिनै इन्टारनेटनि थ्रुय जजों दिनै जोङो रायज्लायनो हायो जेरै गंसे फ्लाइटआबो दिनै गंसे उरां जाहाजाबबो दिनै इन्टारनेटनि थ्रुयजोंसो जेरै सिगनेलनि गेजेरजोंसो बियो खारनो हायो नङा होमबा जुदि बियो इन्टारनेट ब सिग्नेल ग ज बियो बियो माने बुहुमावनो बे हाजो सायावनो बे अख्रां सायावनो बियो दावथिंबाय थागोन आरो बेखायनो बेनि इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो बे नेटनि गेजेरजोंसो बेयो बाख्लायनो हायो बिरखांनो हायो बेयो इन्टारनेटनि थाखाय आरो दिनै जोङो बुंनो थाङब्ला इन्टारनेटनिफ्राय बेयाव जगासिनो जोङो इउ एस एबो मोनहैनो हागोन जेरै रासियाबो जापानावबो जों थांनो हागोन नङा होमब्ला मानोना बियो इन्टारनेटनि जौगानायनि गेजेरजोंसो जों बेयाव खिथुखौ फज'ना होबानो जों दिल्लीयाव मोनहैगोन मुम्बाइआव मोनहैगोन नङा होमबा नोंथां बेफोर जोंनि इन्टारनेटनि जौगानायनि थाखाय जेरै इन्टारनेटखौ बाहायनो रोंबा जों गोबां बिथिङावनो जों मुलाम्फा जायो आथिखालाव जों दिनै फैसाखौ जोङो दांनोनो मोनलिया जोङो गुगोल पे फन पे बिदिनो जोङो भिम नङा होमबा पेटिएम बेफोरजों जों दिनै फैसाफोरखौ हरलायफ माने लाबोलाय खालामनो हायो ट्रेन्सफार खालामनो हायो आरो उइद्र' खालामनो हायो बेफोरो जोंनि इन्टारनेटनि जौगानायनि थाखाय जोबोद इजि खालामनानै होबाय आरो दिनै मुलुगखौनो इन्टारनेटआ जेरै जोङो बासफोराव गाखोबाबो जोङो दिनै आथिखालाव फैसाखौोनो होनाय नङा गुगोल पे बा फन पेजोंोंसो जोङो फैसाखौ सोना होनाय जायो ट्रेन्सफार खालामनाय जायो बेफोरो जोंनि इन्टारनेटनि जौगानायनि थाखाय दिनै फारफ्रोमथिबो बिथिङाव दिनै मुलुग जौगाबाय आरो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनाबो गोबां जौगालांनायाव माने बाहागो लागोनखौ जोङो मिथियो आरो आरोबाव गुबुन इन्टारनेटनि गेजेरजोंबा मा मा फैबावगोन जों दिनै बुंस'नोननो हाला नङा होमबा गोबां जौगाबाय दिनै बिगियानारिफोराबो दिनै गोबां बिदिनो मोजां मोजां बुस्थुखौ दिहुननानै होबाय जोंनि सुबुं सुबुं माहारिनि गोनांथि जानाय आइजें आयलाफोरखौ नङा होमबा
नोंगौ
अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मा मा मुलाम्फा मोननो हाखो दिनै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
नंगौ ओ इन्टारनेट होनोब्लाथ' जोंनि ओ माने गोबां मोनफ्रोम बिथिङावबो माने साग्लोबनानै दङ आरो जोंनियाव दायो। माने इन्टारनेट गैयाब्ला जोङो बा नेटवार्क गैयाब्ला जोङो जेबो खामानिखौनो दायो मावनो हाया माने जोंनि मुलुगानो मोनसे खोमसि बायदि जागोन होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरो। मानोना जोङो बै बबेबा आबादाबसे जायगानिखौ जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो खौरां मोनलायनाय नङा बा मिथिलायनाय नङा जोङो नों ओ बबेयाव मा जादों बेखौ जोङो मिथिना मोननाय नङा थिग बेबायदिनो जोङो मानोना बे इन्टारनेटआ फैनायनिफ्राय बा जोङो बेखौ दिहुननानै लानो हानायनिफ्राय माने गोबां जोंनियाव माने माखासे ओ मोजां जादों आरो जों जायखौ सोरांब्लानो जोङो ओ बा जोङो मबाइलाव खुलिब्लानो बा जोङो बेफोरबायदि डिजिटेल माखासे डिभाइस एबा ओ डिभाइसफोराव जोङो नायोब्लानो आगजुफ्राव जोङो नायोब्लानो जे जोङो बुहुमखौनो जोङो बेवहा नुजोबनो हायो। जोङो बेयाव मुथुमाव जोङो लाबोनो हायो बबेयाव मा जादों ब बेयाव मा सोलिगासिनो बबेयाव मा जागा ओ जानो थांगासिनो बेफोरखौबो जोङो मिथिनो हायोसै लोगोसे आरो जोङो बोथोरनि बाथ्रा खौबो जोङो मिथिनो हायोसै ओ दिनै माबायदि जागोन। बा इयुनाव बे बोथोरा माबायदि जागोन।
ओ
समफोर माबायदि जागोन बेफोरबायदि ओ माखासे माने बोथोरनि गासै माने खौरांखौबो जोङो मिथिनो हायो लोगोसे आरो ओ जोङो बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो आथिखालाव जोङो जायखौ सिगाङाव पेपार कलमजों ओ लिरनानै जोङो एगजाम बा आनजादफोरखौ जोङो होयोमोन नाथाय आथि खालाव ओ बैनि गेजेरजोंनो जोङो ओ माबाजों नेेटनि गेजेरजों बा कम्पिउटारनि गेजेरजों जों बे नेट का-कानेक्ट खालामनानै बा नेटवार्कजों कानेक्ट खालामलायनानै गुगोल जों कानेक्ट खालामलायनानै जोङो माखास से आनजादफोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोननोसै जायनि आव माने ओ गोरलै जानानै फैदों आरो जों खम-खमनि समनि गेजेरावनो जोङो एगजामखौ होनानै ओ लोगोसे जोङो बेनि फिथाइखौबो ओ फोसावनो एबा मोननो हानायाव माने गोरलै जायो जोङो थाबनो मोननो हायो जुदि जों गोदोनि बायदि ओ जाय समाव जोङो इन्टारनेट बेफोरबायदि ओ डिजिटेल ओ नि बारा गोहोम गैयामोन जोंनाव। सोलियाखैमोन बै समाव जोङो जे ओ मोनसे आन्जाद जोबखांनायनि उनाव जों बैनि फिथाइखौ मोन्नो थाखाय जोंनो बेसेबा गोबाव ओ बोसोरसहालागै जोंनो नांगौ जायोमोन नाथाय जोङो सप ता मोनसे बा दान मोनसेनि गेजेरावनो जोङो आथिखालाव बेफोरनि फिथाइखौ जोङो दिहुननो हायो। बेफोर जाबाय बे इन्टारनेटनि एबा जोङो ओ बे नेटवार्कनि ओ जौगानायनि जाहोनावनो होननानै जोङो ओ डाइरेक्ट थोंजों एबा बुंनो हायो आरो जोङो। बेफोरबायदि जाहोनखौ बेजोंनो आरो माखासे जोङो गुगोलफोराव माखासे फरायनायनि बेलायावबो जोङो गोबां जौगानो हादों जोङो जाय लेखाफोरखौ जोङो बायना मोना बा जोङो ओ फिजिकेलि एबा जोङो लेखाफोरखौ थोंजों बायनानै मोना बैफोरबायदि लेखाफोरखौबो जोङो नेटनि गेजेरजों जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बिनि पिडि एफ फोर बेफोरबायदि लाबोनानै बा डाउनलड खालामनानै जों एबा बायनानै बेखौ फरायनो हानाय मोनसे माने ओ खान्थिया माने एबा खाबुआ जोंनियाव जानानै फैबाय आरो बेफोरबायदिनो
औ
बेफोरबायदिनो माने मोनफ्रोम बिथिङावबो जोंनियावहाय माने मोजां बा जौगानाय बिथिङा बेनि गेजेरजोंसो जादों होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो जिखि जाया बि थिङावनो सोरबा सासे मानसि गोमाब्लाबो बा सोरबा माबा मोनसे गाज्रि हाबा मावोब्लाबो जोङो बैफोर खौ माने गोरलैयैनो हमनो हानाय बा मिथिनो मोननाय याबो बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो जादों बा बे खाबुखौ मोननो हादों होननानै जोङो साननो हायो आरो बा बुंनो हायो थोंजोङैनो औ
औ जोंनि बे इन्टारनेटजों जौगानायाथ' जोङो गोबां बिथिंखौ जों बुंनो हायो नङा होमबा दिनै इन्टारनेटनि गेजेर जेजोंनो गासै बिथिंखौ बुंबाय नोंथाङाबो दिनै बुंबाय जेरै एगजामखौ जेरै लिरोबा दिनै आथिखालाव जोङो सप्तासे बा साननै सानथामनि गेजेरावनो होनो हायो नङा होमबा गोदोथ' जोङो अफलाइन जों एगजाम लिरोब्ला जोङो बोसोर बा सय द' दान स्नि दानसिम जोङो नेनो गोनां जायोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालाव जोङो बे बे रोखम खालामनो जेबो गोनांथि गैलिया जों खम समनि गेजेराव दिनै खायफा खायफा एगजामाथ' दिनै एगजाम होबा गाबोननो एन्सार खे होयो नङा होमबा साननै सानथामावनो जोङो रिजाल्टखौबो होयो आरो जायखौ जोङो गोबां इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मावनो हायो आजिखालि जोङो एन्सार सिटफोराबो थाखायो नङा होमबा जायखौ नंगौ बे कम्पिउटारानो खिन्थागोन बे नङाबा नङा कम्पिउटारानो एन्सारखौ डाइरेक्ट होगोन आरो बेफोरो जोंनि इन्टारनेट जौगानायनि थाखाय आरो जों सुबुं माहारियाबो सांग्रां जानो हादों दिनै नङा होमबा गोबां सोलोंनो हादों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों दिनै मुलुगखौ नायनो होमबाबो हायो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जेरै जोङो गाबोन बोथोरा अखा हागोनना हाया बेफोरखौबो जोङो बोथोर रिपर्ट जायखौ जों बोथोरनि खौरां बेफोरखौबो जोङो। गुगोलाव सार्च खालामनानै होयोब्ला नायनो हायो आरो नङा होमबा। आरो जोंनि बांग्रि मावनायफोराबो बेसेबां माने जोंनि बांग्रि मावनाया बेसेबां हाया रिंदों बेफोरखौबो जोङो नायनो हायो। नङा होमबा आरो दिनै जोङो। गोबां बिथिङाव जोङो जौगानायखौ खामानि मावनो हादों आरो दिनै जोङो रेलगारियाव फोरावबो जोङो टिकेट दाना लाखैनो जों अवान लाइन पाथिया लाखनो गावबो टिकेट दानानैनो खालामनानै जोङो थानो हायो। आरो बेफोरो जोंनि इन्टारनेट जौगानायनि थाखाय आरो नोंथाङा। अब्ला नोंथां जोङो। समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनावनो दोनथ'नोसै नामा। नोंथाजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो जोंनि मिथिनो हानाय गोबां खोथाफोरखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।